हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै अ खोनाबाय दे नोंथां खुलुमबाय नोंथां हेलौ
हेलौ अ खोनादोंना
अ खोनाबाय दे नोंथां औ खोनाबाय
अ अ अ
औ नोंथां आो नोंथांनियाव औ औ माने मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय नोंथां सम होनो हागोन ना नोंथाङा दसे
दे रायलाय जागोन दे
बिदिब्ला बै जोंनि बे मैसो मैसो नङा मोसौ फिसिनाय मोसौ जारसि फिसिनजायाव बेखानिया जोबोद मैसो जारसि मोसौ फिसिनाय नुगासिनो आङो बिनिफ्राय नोंथांमोननिखिजाय मारोरै बेफोरबायदि फिनाय दंना गैया आरो नोंथाङा मिथि थब्ला एसे फोरमायगोन नामा
बे रायलायनो गोनां आयदायाथ' जोबोद माने नोजोर बोथावना आरो बेखौ नोंथ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां